हेल' नोंथां औ औ खोनादों
ओ नोंथांनो दायो कल हरनायनि ओ गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय ओ कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा ओ दसे समब्लाबो सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां।
अब्ला जों माने बे आयदानि सायाव सावरायनोसै जेरै जोंनि बर' बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे दोरोङारि जामुं जाय मैगं थाइगं हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जायो होननानै जों गोबां मिथि थिनो मोनदों आरोना नोंथां बै मैगं ओ हाग्रानि मैगं थाइगं एबा न'आव बारि बागानाव मोननाय मैगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै नों थाङा ओ एसे फोरमायनानै होनो हा हागोन नामा नोंथां औ
जिहेथु आं जेसेबांनाखि मोनथिगौ
औ नोंथां बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनो नाजासै जागोन जागोन नोंथां
ओ बर'फोराथ' ओ संसार जानायाव माने मिथिंगानि सायाव सोनारनानैनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जाबोदों
आरो आथिखालावबो माने जोंनि बर' सुबुंफोरा औ जोङो
गामि ओनसोलफोराव मिथिंगानि सायाव सोनारनानैनो बा मिथिंगायाव रज'नाय माखासे मैगं थाइगं बिफांनि बिलाइ बेफोर फोरखौहाय ओंख्रि महरै लाबोनानै जानाय बियो दिनैबो दङ दा बेबायदिनो जोंहा बै सागुनि गिबि सानावहाय जे थु ओ गोखा गोखै जानाय दङ बेबादि गोखा गोखैजानाय समाव जोंङो ओ एक्स' एक था था रोखोमनि ओ मैगं थाइगं खांथिंनानै ज' खालामनानै जिहेथु गोखा गोखै जानाय हुदा बे दिनैबो दंङ आरो आरो बे गोखा गोखैखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव माने बेमार आजारफोरा जानला मोनला साबफानो हाया। बा देहायाव नांनानै थानाय बेमार आजारफोरा ओ जायखारलाङो होननानै फोथायनाय खौबो जों नुनो मोनो।
नंगौ
बेयावहाय गोखा गोखैजानाय समाव जोंङो बायदि रोखोमनि मैगं खानानै लाबोनायखौ नुयो ओ जे जेरै जोंहा बेयावहाय ओ लाफा सायख' मैगं ओ बेनि उनावहाय ओ राय जौ बेनि उनावहाय जोंहा बेवहाय
थालिर फस्ला मानि मुनि बा गुबुन गुबुन रोखोमनि माने मैगं आ आरोना हाग्रानि मैगं थाइगं बेफोरखौहाय ज' खालामजोबनानै ओ
नंगौ नंगौ ओ नंगौ
आरो बेबायदिनो खारौ खान्दायनि बिजौ बेन्दों मानि मुनि‌ बेफोर गासिबो थाजोबो आरो। बेथ' गोखा गोखै जानायनि थांबाय दानिया जोंहा न'खराव बो बा जों'न'आव जानाय लोंनायाव माखा से मैगं थाइगं आंङो हाग्रानिफ्राय खांथिंनायखौनो नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै।
औ
जेरै जोंहा ओ दिंखि या मैगं बेखौथ' जों फोआ जों बेखौ बबेबा फोथार एरियानि फ्राय बा अबेबा जायगानिफ्राय लांदां जायगायाव रज'नानै थानाय बेफोरनिफ्राय जोंङो दिंखिफोरखौ खानानै लाबोनानै जायो आरो बेजों लोगोसेनो
लोगोसेनो औ
हाग्रानिफ्रायनो नागेरनानै जाफैयो दा आथिखालावहाय जोंङो गा यनानै थास'खौ गायनानैबो आबाद खालामना
नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ औ औ औ औ औ
मानिमुनि दुब्लियाव रज'यो बेखौ जोंङो ला बोनानै जाफैयो बेनि उनावहाय जोंहा खारौ खान्दाय खारौ खानायाथ' ओरैबायदि जोबोद मोजां माने जि फिफां खौहाय
औ नोंथां औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ। नंगौ औ नंगौ। बेबायदि आरो औ नोंगौ नोंगौ। औ नोंगौ नोंगौ। नोंगौ नोंगौ।
लोमजाब्ला साजाब्ला राफोद मोनथों होननानै माब्लाबा बिदिनो सिब्रु मैगं, ओमफ्राय खिफिदि बेन्दों बेफोरखौ लाबोनानै माने दाउजों फुदुंनानै जाहोनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
नोंगौ।
आरो लोगोसेनो
जोंहा
ओ हाग्रानि अनगायै न'खरफोरावहाय बारि बागानफोराव जोङो बोथोर नायै बोथोर माब्लाबा मुला माब्लाबा लाइ लाफा फालें बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ फोनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो सोलियो। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायादिनो निस्सय माने हाग्रानि मैगं थाइगं
औ
नुनो मोनगोन बा दङ दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो आङो माबायदि मैगं थाइगं जायो बेखौहाय फोरमायनो बा मिथिनो लुबैयो आरो
जागोन नोंथां जागोन ओ बेबायदिनो माने जोंनि ओनसोल एबा जोंनि साइडजोंबो माने जायखौ नोंथाङा माने गोथौवै मोजाङै फोरमायलांदों ओ बे नोंथाङा जाय मैगंफोरखौ खोन्थालांदों जानाय माबोरै जायो नैबे रोखोमखौ खौबो माने जोंनिजोंबो ओ गोबां रोखोमै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोंहा ओ जेरै बै ओ जोंनि बर' बिमाफोरा आइजोफोरा ना गुरनानै जेब्ला खांख्राइफोर मोनबोयोना बे खांख्राइफोरखौबो जोङो ब ओ बारियाव मोननाय माइसुन्द्रि होनोना नोंथां बै माइसुन्द्रिफोरजोंबो माने बाथोन देनानै जानायखौ जों एबा मोनजाबोदों आरो नों थां बैफोर खौबो आरो लोगोसे नोंथाङा बुंलांबाय दहाय बै मानामुनि मानामुनिखौ माने जोङो ओ जों ओरैबायदि मोनसे फोथायनाय दं बे माना मुनिखौ जायोब्ला आलुफोरजों जायोब्ला माने जोंनि बै उदै सानायफ्राबो माने खारो होननानै जों ओ फोथायबोनाय एबा मिथिबोदों आरो नोंथां। आरो बेजों लोगोसे जों मैगं थाइगं होनोब्ला जेरै जोंहा ओ मैथा मैथा गोखै मैथा गोखा नै बैफोरखौबो जों गोबां ओ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो लोगोसे बेफोरजों लोगोसे जोङो आरो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोङो गोबां ओ ओंख्रिफोरखौ एबा मैगंफोरखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां। जेरै ओ न खरावनो आबाद मावनानै बुथुमनाय जेरै- ओ मुला बै मुलाफोरखौ जों बोथोर लायै बो थोर मोननो हायो बा मुला थाबाय आलु थाबाय आरो बै बेंगन माने जायगा लायै जायगा फान्थाव जोंनिथिंथ' फान्थावनो होनो आरो नोंथां।
औ औ फान्थाव।
औ फान्थाव बेफोरखौ आरो लोगोसे ओइ भिन्दि आरो लोगोसे खुमब्रा नैबेफोरखौ आरो जोगोनार नैबे फोरखौ गोबां मानसियानो जोंनि ओनसोलथिं आबाद मावनानै बै माखासे ओ बा गावनि बारियाव मावनाय आबाद होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां बैफोरखौहाय दा माने दासिम बो मावनानै जायो आरो ।आरो बेजों लोगोसे जों ओ गोदोनिफ्रायनो मोनजाबोनाय माने दासिमबो जायो जायखौ जोङो मेवा ना औवानिफ्राय ओंखारनाय बै जि गोरलै बेखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बै औवा मेवाइ आरो बेखौ जों गोबां रोखोमै जानायखौ नुयो जेरै सोरबायाबा अनलाजों सोरबाया बा दाउजों सोरबायाबा ओ फाजा एवनानैबो जायो। आरो आरो माने बेखौहाय गोबाव सम जानो थाखाय ओ सोरबा सोरबा माने बै ब बटलफोराव आसार खालामनानैबो माने जानायखौ नुनो मोनो आरो नों थां।
नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे जोङो दैज्लां बोथोराव जि ओ फाथो आबाद मावोना नोंथां बै फाथो आबादनि फ्रायबो माखासे मैगं जायखौ जों नारजि होननानै बुङोना नोंथां! बै नारजि मैगंफोरखौबो जोङो फोराननानै बुथुमनानै दोननानै जेब्ला जानो गोसो अब्लानो जों बै मैगंफोरखौबो गुबुन गुबुन रो रोखोमै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां माने जोङो। ओ जोंनि बर' समाजाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्रायनो ओ हाथाय बाजाराव माखासे मैगंफोरखौ जों बायनानै जाबोनायखौ नुवा खै आरो नोंथां ।जों बेबायदिनो ओ गाव गावनि बारि बारिफोराव थानाय गोबां मैगंफोरखौनो - माने बुथुमनानै ओ जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो जायखौ दहाय नोंथाङा बुंलांदों माने थास' होनोब्ला थास'फोरखौबो गोबां जाबोनायखौ नुनो मोनदों जेरै ओ थास' होनोब्ला बिनि ओ गुदि बाहागोनिफ्राय बिजौ बाहागोसिम जोङो माने जाजोबनो हायो आरो नोंथां बिनि बिनि बिजौ बिनि देन्था बिनि मोदोम बिनि आसि माने बुंनो थाङोब्ला फारफ्रोम बिथिंखौबो जों बैफोर मैगंफोरखौ जायो आरो नों ओ बेफोरखौनो जों माने रायखांनो हायो आरो नोंथां जोंनि बारि बागानाव मोननाय एबा माखासे मैगंफोरनि मुं होनोब्ला गिबियाव जोंहा बेफोरनो गोसोआव फैयो आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों
अ जागोन नोंथां जागोन।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ।